खोनादों ना नोंथाङा ओं खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों दे नों आमफ्राय नोंथांजों आङो दा नैबे सोलिबाय थानाय थासारि बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां ओ दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा ओ थारमाने नोंथां बोथोरा ओरैनो माबायदि थासारियाव सोलिनानै दं दा?
जोंनिथिं बिदिनो नोंथां माने सो जोंहाथ' सिगां समावनो बोथोरखौ खरान होगोन बायदि मोनना गायना लाखादोंमोन नाथाय दा दा समाव गोबां मानसिफ्रानो गायनो मोनथावनाय जायाखै नोंथां बिदिनो सोरबा सो सोरबा गायदोंबाबो माने बिदिनो मेसिनजों दै सारना गायलागासि आरो नोंथां ओमफ्राय मैयानिफ्राय एसे अखा हाफिनदों।
अ अ होमब्लाथ' नों थांमोननियाव अखाया एसे खम आरोना ओह जोंनिथिं
जोंनिथिंजाय नोंथां नै ओ अखाया हायै हायै बारा जानानै हाजोआ जोंनिया हाजो खाथि नालाय नैबेयाव अखाया बारा हानानै दा हाजोनिफ्राय जा दै फैनाय बे दैया जोंनि दैमाजों फैनानैहाय बिदिनो बुसावनाय एबा लोमसावनाय दैबाना नै बेफोरबायदि खालामनानै जोंखौ खहासो खालामगासिनो दं नोंथां ओरैनो नोंसि नोंथांमोननिथिं बिदिबा बे दैनि आंखालसो जानानै दं बिदिबा नोंथां
औ औ जोंहाबो हाजो खाथिबाबो नोंथां माने दैया बारा गिदिर देरा माने माने बे दैया फैयोबाबो बे दैजों बारा मानसिफ्रा आबाद मावनायखौ नुवा आरोोना बे हाजोनिफ्राय फैनाय दै जों माने नांगौ बायदि जायगाजों
अ औ ओरैनो बिदिबा नोंथांमोननिथिं दैबानाया खमानो जायो बिदिबा ना नोंथां गोजौ ओनसोल बिदिबा
खम जायो माने गोजौ जायो ओरै आफां ओनसोलथिं जायो आरो माने जोंनि थिं दैबाना जानोबो दैनि लामाफोरखौ बै खाथियाव थानाय एयारपर्टआ होथेजोबनाय जाबाय ना नोंथां गामिजोंनो नांजाबनाय बिनि जाउनाव माने दा जोंनियाव फैला गामिजों
अ ओरैनो लोंनाय दैफोरालाय माबायदिथो सोलियो नोंथां असुबिदा फोर दं नामा बिबादनो
अ लोंनाय दैयाथ' आंखाल गैया नोंथां माने मोजाङानो माने जोंनिथिं फन्द्र' फुट बिदिनो सल्ल' फुट बेफ्रावनो मोनहैनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बे
उम
आइरना खम जोंनि साइदआव ओमफ्राय गामि गिदिर ससे माने गामि गाहायथिं माने आइरन गोजा दैया नोंथांमोनथिं माबायदि दैफ्रा बिदिनो लोंनाय दैफोरा
बुंनाय बायदि जायो नोंथां जोंनिया ओरैनो एसे गामिबाबो टाउन ओनसोला एसे नोगोर ओनसोला खाथि जानायलाय फ्राय दैनि जेंनाजों जोङो भुगिनाङो आं नोंथांनो एसे सिगाङाव बुंखादों जों जे जोङो बिदिनो दैबाना रानलांखांनायनि उनावहाय जोङो गोबां बेराम आजार बेफोरबायदि जेंनायाव जोङो भुगिनांनांगौ जायो दैबाना जानाय समावथ' जोङो लोंनाय दैनि उसुबिदाया ओरैबायदि जेंनाखा जे जोङो गुबुननिफ्राय सोरबा जोंखौ गभर्नमेन्टआ जुदि नायनानै होफैयोब्ला जों बेयाव मोनलोङो नङाबा जोंङो दैखौनो मोनलोङि बेबायदि जायो आरो थांना थानायनि मोनसे जाय जोंनि लामा जोंनि जिउ होननानै जोंङो जायखौ बुङो बे बुस्थुआनो जोंहा आस' खान्दा जानो नागिरो आरो दा बेबायदि दैनि आंखाल जानायावनो जोङो मालाबा बिदिनो फुख्रिफोरनिखौ लोंङो मालाबा बिलोआव थानाय बेफोरखौनो सरनानै लोंङो। नाथाय ओरैबादि आनफरसुनेट दायजा जायजा थावना नङा। जे जोंनाव बेराम आजारा बेफोरनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जालांनो। खौ जोंङो मोनदाङो आरो जे दैबानानि गुबै जेंनानि थाखायनो जों बेफोरबायदि जेंनायाव भुगिनांगौ जानानै दं आरो नोंथां बिदिबा नोंथाङा नोंथां। नोंथां मोननिथिं दैबाना जानाया खम जाबाय नालाय नोंथाङा जोंनि नैबे माबायदि थासारि सोमजिदों एबा दैबानाजों बिदिनो माइ आबादा जेनेबा नोंसिनिथिं माइ गायो नङा होमबा ओ
औ औ नोंगौ
दैनि खम जानायाव माइ आबादफोरा ओरैनो फोथारफोराव माबायदि हाराव मोनो नोंथांमोननिथिं जे माइखौ बिगाफोराव महन बेसेसो मोनो बेफोरबायदि
महनखौथ' आं नोंथां बारा मिथिला जाय। जायखि जाया जोंङो थोजासे बिबांनिखौनो होनजागोन नोंथां मानो होनोब्ला अखायाबो थ' दा गायनाय समावल'सो बारा गैया उननि समाव जों अखा मोनोब्ला माने बै फोथाराव जा रानखावनाय हा बैफोरो माने मोजां जाबोफिनो आरोना नांगौ समाव अखा मोनफिनोब्ला। बिदिनो नै मैया दाखालै जों दै सारना गायबाय ओमफ्राय नै दा दै गायखांनायनि उनाव जोंङो मा जाबाय अखाया लोगो लोगो हानो हाबाय बैफ्राव माने माइफ्रा मोजां महर मोनफिनबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नांगौ बायदि बिबांनि जोंनो आबादारि फोरनि खुगानिफ्राय माने बांद्राय खम बिबांनि जानायखौबो जों नुनो मोना आरो।
अ उम उम जोंनिया थारमाने ओरैबायदि जायो। औ देलाय बुंलाय नोंथां।
माने जोंनि गामि एरियायावल'सो बेबायदि जायो नोंथां नाथाय एसे गुबुन बेलेग गामियाव माने माइ आबाद मावनो थाखाय बिसोरो सुबिदाखौनो मोननाय जाखाया माने बिसोरो गोरान खेथि मावनानै जानांगौ जायो आरोना जेरै बिदिनो था बानलु गायो बिदिनो बानलु गायो बिदिनो जिंखा बहल केरेला बायदिफोरखौ बिसोरो बरिं बहायनानै गायो आरो माइ आबादफोरखौ बारा गायनो मोननाय जाला जोंनि ओरै। साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलफोराव।
अ। अब्ला बे मेन गाहाय जेंनाया बिदिबा ओनसोल लानानै ओनसोल बेलेग जाबाय नङा होमबा नोंथां। जेनेबा नोंसिनिथिंजाय दैनि आंखालनि थाखाय बिदि जाबाय।
जायो आरो औ
अ। ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि नोजोराव जे नोंथाङा एसे फोरमायदोंमोन गोरान आबाद आरो माइ आबाद बिनि फारागथियाव रुजुनानै नायोबा नोंथां नोंथांनिनो जेराव अबे साबसिन बायदिखौ नोंथाङा एसे मोन्दां हरो जे गोरान खेथि खेथियाव बांसिन जोंहा मुलाम्फा जायोना ओरै ओ गिसि माय बाव बांसिन मुलाम्फा जानाय बायदिखौ नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा बांसिन मिथिनो मोनदों।
औ जोंनि ओनसोलाव माने गोरान खेथियाव बांसिन जोंङो ओं हागोन हागोन माने जोंनि ओनसोलाव गोरान खेथि मावनानै जों गोबां रां मोननायखौ नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंङो माय आबाद। हानिफ्राय जों खनसेलसो जायो नङा होमबा बोसोराव ओमफ्रायो जों मेसें बोथोरावथ' जोंनि साइडाव माइ आबाद मावनायखौ नुफिनाय जाया नाथाय गुबुन ओनसोलाव नुयो आरो जों माने आंनि नोजोर नुनायाव गोरान खेथि मावनानै बांसिन रां आरजि जिनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो मुलाम्फा मोननायखौ जेरै जों मोन मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि गोरान खेथि सोबाय गायलांनो हायो जेरै बानलु बानलु गायबाय जों बानलु गायखांनायनि उनाव जोङो लोगो लोगो बेहाय बेसर' मुला 'लाइ बायदिसिना फोनो हाबाय आरो बेखौ लायाबो जों मुला आरि गायनो हाबाय मा गायनो हायो आं आंनि नोजोरावबो आरो
अ बिदिबा माइनि औ खोनादों खोनादों माइनि दामा बिदिबा ओ बैसोरनि रुजुनायाव एबा जाबायदि नोंथांमोननियाव माइ आबादखौ ओ मोनो बिदिब्ला बांसिन मुलाम्फाया जाहैबाय गोरान आबादावसो बांसिन नुयो आरो नङा होमबा नोंथां दा बिदिबा नोंसिनिथिंजाय बे ओ माइनि आबाद हिसाबै दामफोराबो बांद्रायबो जानाय नङा खोमा बिदिबा ना गोबाङानो नोंथां
ओं थाङो बिदिनो अथ्रस' दुइ हाजार बिदिया थाङो नोंथां
अ पार कुइन्टेल ना मायाव नोंथां?
ओ महन हिसाब नामा इयो ना कुन्टेल आं बारा हमलायलाङा बे जायखिजाया आङो बिदि खोनायो आरो दुइ हाजार थांदों बिदिनो अथ्रस' बिदि थांनायखौ खोनायो आरो नोंथां।
अ बिदिबाथ' खस्थ'आनो जायो बिदिबा नङा होमबा? रांखान्थि हालोदनिफ्राय रांखान्थि हालोदनिफ्राय नायनो थांबा नोंथांमोननियावहाय ओ बेफोरबायदि दाम मुवा बेसादफोरनि दामा बारा जानायावहाय सोलिनोथ' खस्थ' एसे एनै जायोदां नोंथांमोननिथिं
अ खस्थ'आनो जायो नोंथां माने जोङो गामि ओनसोल जाबाय आरो गामि ओनसोलजों लोगोसे खाथियावनो गुबुन हादरसा थानायजों लोगोसे माने अरुणाचलनि मानसियाव पपुलेसना खम बिसिनाव रां रुफाया जोबोद धोनि जायो बिनिखायनो जोंहा माने बैसोरो जोंनिफ्राय मालफोरखौ माने गोबां बेसेन होनानै लांसोनाय जायो आरो ना बिनि थाखायनो जों खाथि खालायाव माल मुवा बेसे जोबोद गोब्राब जासै आथिखाल मुगायाव माने जोंनियाव माने टाउन ओनसोलजों समानानो होनजासै गामि एरियाबाबो दामफोरा माने इदिनो हाजिरा मावबाबो जोङो जोङो अबेबा गामियाव नुयो थिनस' सारिस'नो हाब खामानि मावनाय नाथाय जों हा जिराबो आथिखाल मुगायाव फास' सयस' सातस' बिदि होननानै माने बैफोरनि दामखौनो हमफानानै हाजिराफोरखौ लानांगौ जायो आरो नोंथां।
अ बिदिबा नोंथांमोननिथिंजाय थारमाने ओ सोलिनायावहाय बा एसे एक्सपेन्सिभ एबा
औ औ।
थासारि बेयो मुवा बेसादनि दाम एबा बारायनाया गोबां बांनायखौ नोंथांमोननिथिं बांसिन नुनो मोननाय जादोंना नोंथां बिदिबा
औ औ नुनो मोननाय जादों नोंथां।
ओ थासारिया थानाय हालोदफोराेबो बिदिनो मिथिंयायारि जेंनाफोरजों भुगिनांगौ जाया नामा नोंथां? जे मालाबा बांग्रिंनि एबा मिथिं
बुङोब्ला मानेबा औ औ जेंनायाथ' जाया नोंथां जेरै बांग्रिं फैयोब्लाबो जोंनाव बांद्राय गिदिर बांग्रिंया थ' फैया ओरैनो जोङो सरासनस्रा खम बिबांनि फैनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां आरो बिनि जाउनाव ओरै मोन से थाबाय जोंहा दैबाना दैबानाया जायोब्लाबो जोंनि ओनसोलाव गो सिगां ओनसोलाव जायोमोन। सिगांनि समाव जायोमोन दानि दिनाव जों दैबाना जायोबाबो जोङो ओरै खर' एरिया जाबाय नालाय माने आफ फां ओनसोलाव बांसिन जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो इफेक्ट गोलैहैनायखौ सिगांनि समाव माने जायोमोन नाथाय दानि समाव बारा फैनायखौ नुनो मोनला आरो मानोना जोंनि जायगायाव दै नालाफोरखौ बांसिनानो होथेनानै मोनसे जायगा हगार हरजोबनाय जाबाय नालाय नोंथां बिनि थाखाय जानाय फैया आरो बारहुंखा बायदिसिना फैयोब्लाबो जोंनि ओनसोलाव माने बारा फैनायखौ नुनो मोनला मानो होनोबा जोंना जोमैया ओरै एर'प्लेन फैनायजोंबो बांसिन बुखारलांबाय थानाय जायो आरो हाजोआव सौदावनानै थांफिननाय जायो बायदि सानना लायो आरो जों बारहुंखाफोरखौ बांद्राय गिदिर बारहुंखाया जोंनियाव गोहोम खोख्लैनायखौ आथिखालाव नुनो मोना आरो। अखानि बिबाङाबो जोबोद खम जाबाय मानोना जोंहा
बिदिबा नोंथांमोननि माइनि मिथिंगायारि जेंनाफोरा खम आरो बिदिबा?
ओं ओंं।
नोंथां रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां आङो एसे दान्दिसे गुबुन खामानियाव दथ'नोसै नामा नोंथां दे बिदिबा
औ जागोन नोंथां जागोन गोजोननाय मोनफ्राय नोंथांजों राय्लायनानै